हेलौ
औ
औ नोंथाङा खोन हादोंना नोंथाङा खोनानो हादों ने
औ खोनादों नोंथां
हेलौ औ औ नोंथाङा दा दासान्दि मा खालामनानै दङ?
आंथ' दा नै ओ-
आंथ' दा नै ओरैनो दंथयो आदसा आदसा मोजां आङो नै सापागुरि बाजारावसो दंफैयो बेनिखायनो नोंथांखौ गोसोखांनानै फन खालामदोंमोन
ए आदसा आदसा एहम नोंथां-नोंथाङा ओमफ्राय मा लायदों चापागुरि बाजाराव?
अ आदसा चापागुरि बाजाराव माने जोंनि लकेल मैगं गोबां मोजां मोनो नालाय मोजां मोजां मैगं बेखौनो आङो दिनै सुनिबार- बो बेखायनो एसे सम मोननायखाय बेरायनो-नो फैदों आरो दा
दा नोंथाङा मैगं एरै लाब-
मैगं औ लाबाय नोंथां।
अ
बिराद मोजां मोजां मैगं मोनो चापागुरि मार्केटआव ओरै गामि बिथोरानिफ्राय गोथां गोथां गोथां मैगं फ्रेस फ्रेस लानानै फैयो आरो दैमा दैसानि ना, साम', खां- ख्राय बेफोरखौबो माने जों मोननो हायो आरो सापागुरि मार्केटआव।
अ अ आतसा ओमफ्राय ओरैनो बेदरफोर ओंखारदोंना
अह बेदरनियाथ' बुंनाङा बिराद माने गोबां भेराइटिसाव बेदर मोननो हायो जेरै जों बर'नि फेभरेट अमा बेदर, ओरै खुसि- या, नानि बेलायाव खुसिया मोनगोन सिंगि मोनगोन ओरै फुख्रियाव फिजानायफोर ना रौ खात्ला आरो दा ओरै बे दराव बा दाउ बेदर लकेलनि आरो ब्रयलार बेजों लोगोसे माने बोरमा बहुद भेराइटियाव जों बेदर मोननो हायो।
आतसा आतसा
आतसा आतसा
ओ बिदिबा बेदर लादोंना लाया
थाङा बेदर लादोंना लाया आदसा बेदरखौ आङो लाबाय।
ए माखौ लाखो
माखौ लाखो आङो बोरमा बेदरखौनो लानाय जाबाय। एक केजि लाबाय आलासिबो फैगोन नालाय
होम होम होम
होम होम होम
थिगानो दं नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा आंनो एसे फिसा खामानि
एसे फिसा खामानि खालामनो हागोन नामा औ बुंलाय नोंथां।
माने आंनोबो बेदर नांगौमोन जादों ओमफ्राय नै स माबो आंना थोलाना दा थांनो ओमफ्राय नोंथाङा लाबोफानो हागोन नामा? खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना?
औ औ नोंथां माबा प्रब्लेम जादोंमोन नामा?
प्रब्लेमथ' एसे सावुना नेटवरक प्रब्लेम जादोंमोन नामा। खोनाया खोनाया जादों।
अ अ ए आं बुंदोंमोन नोंथांखौ माने आंना स समबो गैला एसे हाखु दाखु जानानै दं ओमफ्राय नोंथाङा आंनो बेदरलाबो
हागोन नोंथां आं माबा मोनसे खालामनानै लांनो हागोन नों
आतस अ फे बेदराथ' बे माबाखौनो लाबोनांगोन नोंथाङा अमा बेदरखौ
आतसा आतसा आतसा आतसा जागोन दा जोंनियाव थ' बेयाव बिनि बेसेना केजियाव सारिस' सारिस' जाबाय नोंथां
आतसा आतसा ओम ओम दे जागोन नोंथां दा माबानानै हरसै अनलाइन औ
बो नङा आं किउयार कड खौ हरनानै दोनगोन दे नोंनो नोनो नों दा सम मोनबा बेफोर सोनानै हरबानो जाफिनगोन दे आरो माखासे गोथां मैगं फोर नांगोन नामा नोंथां?
गोथां मैगं मा मा ओंखारदों?
गोथां मैगंआवथ' दिनै दा बे सिजिनाव ओ बहल दङ। ओरै उम थास' आइथिं आरो ओं थास' आइथिं ओइ खारु खान्दाय बिबार एकदम बेसे
अ
फ्रेश फ्रेश लकेल
आरो मोनबावगोन बेलेग बेलेग मैगं जेरै- ओइ फान थाव बान्दाखफ बि बान्दा कफिया ओरै सिलंनिफ्राय फैयो अरुना चलनिफ्राय फैयो मोजाङानो बिसोरबो आलु सामब्राम बिसोरबो माने जोंनि खा खाथिख खालानि आबादारिफोरनिफ्रायनो लानानै फैनाय आरो
उमहु ओ नोंथाङा माबा बे मा होनो मैथा दंना गैया
आतसा मैथा रनायनि रनायनि मैथा औ दङ दङ दङ अनेक बेयावनो दङ मोनबाय औ बेसे बुरजा लानो नोंदां
माबा मुथा नैबानो थोगोन
आतसा जागोन दे बेखौबो लानो हागोन दे
मैथा ओमफ्राय मैगं गोथां बै फानलु बोदोन दंना
औ बानलु बोदोन माबायदिमोनलाय नोंथां
फै
गोरलै गोरलै बानलुआ फिसा फिसाया माने ओम औ औ नायजागोन दे नोंथां मोनोबा आं लानानै थांगोन
अ अ
नोंथाङा बे बानलु बोरदों खौ जानो मोजां मोनो नामा आंथ' बारा मिथिफेरा मार्केटाव ओं गोसाफ्रा माबायदि बेनियालाय
बे फानलु गिदिरनिफ्राय माने जायोबा जोङो फानलु गिदिरखौ जायोबा माने उदैयाव प्रब्लेम जानाय मोनो आरो माबाफोर जों औ थाङै जायोबा बा माबानानै जायोबा ओमफ्राय बे फानलु बोद बे गोरलैखौ जायोबा जेबो प्रल्बेम गैया गोसायाथ' बिराद गोसा बै फानलु गिदिरनिफ्रायबो गोसासिन जायो ओमफ्राय बे फानलुखौ मेडिसिन पारपासावबो इउस खालामनो हायो आरो
थिगानो आरो जोंनियाव फ्राय गोबां रोखोमनि बानलुबो मोनो बाजाराव बेजों लोगोसे नोंथाङा बबे बबे बानलुखौ बांसिन दैलि लाइफाव बाहायनाय जायो?
बानलुआथ' बे मोनसे से मिदियाम साइस दं
औ
बेखौ नोंथाङा दैलि लाइफआव बाहायनो हागोन ओमफ्राय बे मोनसे गोलाव टाइपनि फानलु दंना एकदमबारे गोलावथार ओ नोंथाङा नुबाय जानांगौ बे बानलुखौ औ बे माने जोब फ्रब
औ
औ माने आंनि मोनदांनायाव औ नोंथांमोननिफ्रायथ' आं बांद्राय मिथिया औ
दे नोंथां बानलुआबो जाबाय आरो माबा जाहैबाय नंङा होनबा औ आरो बेलेग मु गुबुन मुवाफोर नांबावगौबा नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन।
गुबुन मुवा माने ओ मा होनो जारि बिलाइआ
माबा बै मा होनो जारि बिलाइया औ जारि
औ औ
असुमै
ओ औसुमै बिलाइ औ औ
असुमै बिलाइ औ औ जारि जारिखौ उसुमै होनो जोंनिथिंजाय आरो औ औ आतसा सा गामियारि रावाव
हुम हुम नोंगौ नोंगौ बेखौ खौनो होनो। नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। दा नोंथाङा बेसे सम अ हायोबा लाबोफाबानो जाबाय।
जागोन दे नोंथां आं औ औ औ।
दा ओमफ्राय नोंथाङा बेसे
दा ओमफ्राय नोंथाङा बेसे सम नांगोन आङो स समा गोबाव लाबावगोन नोंथां आङो फ्राय दाबो बाजि जौखोन्दोसोखौल' बाजार खालामबाय। आरो अ अ ओरै माखासे सामब्राम एसे लानांगोन सामब्राम गुफुरबो नांगौनो। लोगोसे आदसा हाइजें आरो मस्ला मस्लाबो बिहरबावदोंसो नंगौ नोंगौ नोंगौ
अ अ
दुन्दिया
हो हो आंनोबो लाबोफा नोंथां बेखौ
आतसा आतसा अ नोंथां नै नै नै नै दा मार्केटआव बिराद हाइलाइट मैगं जोंनि बर'फोरनिनो जाग्रा औवा मेवाइ नोंथाङा जायोना जाया औवा मेवाय ओंख्रि
आब बेथ' गोथाव जायो माबाजों बेदरफोरजों लगायनानै जायोबा
औ औ
ओ
आंथ' आंथ' बेखौ नोंथां ओरैबायदि जानाय जायो माने अनला अनलाखौथ' संखाबाय बे बे औवा मेवाइ थाबाय ओ लोगोसे एमफौ एम्फौ लाथाया औ इन्दिनि बे औ औ एम्फौजों औ ओरैबायदि गोथाव जायो मिलौयो माने बुंनांला आरो ओरैबायदि बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि बियो बयबो गोथाव मोनगोन आरो रो जानो हायोबा
आदसा आदसा बेथ' गोथावखा नों गौ नोंथां मोनथिखौ सोंदों लांबोनो हागोन नोंथाङा
औ जागोन दे नोंथां दे
ओ दे बिदिबा